अ मा खालामगासिनो नोंथां?
जिरायना दं।
औ। ओमफ्राय दा नोंथाङा बेस्थ' ना, ना बेस्थ' नङा?
बेस्थ' नङा नोंथां।
ओमफ्राय खबरफ्रा माबोरै नोंथां?
खबराथ' बिदिनो गेजेराव नोंथां।
अ आंनाबो दंथ'यो मोजाङानोथ' नोंथां।
औ।
ओमफ्राय माथो ओंख्रि जायामोननो?
जोंना ओंख्रिया औवा मेवाइजों अमा बेदरसोमोन नोंथां।
आ गोथावानोथ' माथो।
नोंनालाय नोंथां?
गैया आंना माबासो नार्जि दोलोसोमोन अमा मेजेम दरनिसो दंमोन आरो नोंथां।
अ जायोलै नोंथां दा गरमाव गरम दानगारनायनि जानांगौ बेफोरखौबो।
नंगौ नंगौ नंनायालाय ओमफ्राय नोंथां नोंथांना गरम बन्द' मोनदोंना मोनाखै मोनबाय ना?
मोनबाय नोंथां मोनबाय।
औ आं माने नोंथांजों एसे नोंथाङा बेस्थ' नङाबा दसे सम होनो हायोब्ला आं मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन मा बुङो नोंथाङा?
हागोन नोंथां समखौलाय होनो दाथ' फ्रिसो दंखायो नालाय।
औ गरम बन्द'आव नोंथाङा मा मावनानै ओरैनो जेनेबा समखौ हगार हरनो सानदों? आं नोंथांनाव बेखौसो सोंनो सानदोंमोन आरोना।
गरम बन्दआवथ' नोंथां आं खामानि मावनोसो एसे बेलेग गोजानाव रां एसे आरजिनो थाखाय थांनोसो सानदोंमोन।
औ माबायदि खामानि जेनेबा?
जेनेबा इदिनो माबानाय ओ बिदिनो जेनेबा कम्पानिफोराव मावनाय।
आदसा आंथ' सानदोंमोन गरम बन्दआव आङो जेनेबा बिदिनो मास मोनसे मोनो नालाय गरम बन्द'खौ।
औ
आं सानदों आरो जेनेबा बिदिन नो समायना जायगायाव बेरायनानै नायहैनो सानो आरोना।
अ
बिदिनो जोंनि खाथि खालायाव इसेग्राब खाथियाव समायना समायना जायगा गैयाब्लाबो जेनेबा एसे इदिनो मथर गाखोनानै बेरायनो सानदों आरो ना।
औ
दा जोंना गरम बन्दोआवनो बेरायना लाखायाबा देनां खुलिफिनबा कलेजा
औ
बेखायनो आं सान्दों बेरायनो आरोना।
औ औ‌ नोंथां औ।
आरो खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' मोनसे जोंनि एसे खाथिद्रायावबो नङा एसे गोजानाव जेनेबा मोनसे गोदान रिजर्ट बा मा होनो बेखौ? गार्डेन बिदिनो बेरायग्रा जायगा खुलिदों होननाय खोनादों आं मानो बेयाव थांनो गोसो जादों आरो।
अ
माने बिराद समायना समायना जायगा बिबार बागान बिदिनो दं होननाय खोनादों आरो आंबो नुहैफेराखै आरो थांफेराखै। माने बेयाव आं बे गरम बन्द'आवनो थांनानै नायहैनो सानदों आरो।
औ जोंनाथ' दा न'आव एसे रांनिबो प्रब्लेम नालाय नोंथां एसे आं गोजानाव गरम बन्द' मोन मोननायावनो एसे रांखौ आरजिना लानो सानदोंमोन आरो गोजानाव मावनानै।
औ औ नोंथाङा नाबो थिगानो थिगालाय। दा आंहा ओमफाय बेरायनो गोसो जादों आरो नोंथां।
अ
ओमफ्राय माला थांगोन नोंथाङा।
नोंथां आं पास थारिखाव ओंखारलांनो सानबाय।
फास थारिखआव अ बिदिब्ला समाबो गैथारलानो माथो नोंथांना।
गैथारला नोंथां।
होम आंबो नै दाथ' माइआबो एसे दंबावो दब्लायनै दा बेखौ गायखांबाथाय आङो बेरायनायनि प्लानखौ लासिगोन आरो
औ जेनेबा नोंथां आङो माबायाव गरम बन्द दा मोननायावनो
औ
रांफोर एसे आरजिनानै न'आवनो गावनि खुद बेकति बिदिनो अमा फार्म बा ब्रयलार फार्मफोर खुलिनो सानदोंमोन आरो
औ औ औ थिगानो नोंथांनाबो थिगानो दा नोंथाङा थांना फैग्रोदो
औ
थांना फैग्रोनानै खुलिनो हासिगोन नोंथाङा
औ जोंथिंथ' बिदि एफा गैखाया नालाय खुद बेकतिनि बेखायथ' आंनो गावनि खुद बेकति खुलिनो सानदोंमोन आरो
औ थांनाया ओमफाय नोंथां सोरबा थांनाय दंखायो ना ओरैनो जेनेबा हारसिं नागिरनानै थांगोन
थांनायाथ' दंहैखायो लोगो सासे नोंथां
अ अ थिगानो दे
जेनेबा बे लोगो सासे मावहैनायावनो जाय खालि दं होननायखाय थांनो नागिरदोंमोन आरो आं
औ औ थिगानो
नोंथांमोनथिथ' बिदि गावबा गाव खुद फार्मफोर खुलिना लानाय दंना गैया
जोंथिंथ' अमानि गैया नोंथां बयलार फार्मफोरनिबा दङ नुनो मोनगोन आरो
औ
लासैनो जायोब्ला देनां आंबो खुलिलांनो नाजागोन खिन्थु आंहा दा बेफोरखौ सानथ'नाय जायाखै आरो नोंथां
नोंथाङालाय माला ओंखारलांनो सानखो बेरायनो
बेरायनाया नै गायनाया साननैसो नांबावगोन नामाथाय आं बिदिनो बार' तेर' थारिखसोनिफ्राय ओंखारनोसै खोमा बेरायनो
ओ बिदि टाइम मोननायावनो बेरायना लाखादो नोंथाङाबो
औ माने ओइ आंनि लोगो गामि खाथिनि सासे बेबो थांफागोननो बेरायनो आंजों
अ
बेरायहैनोसै अबाव बेरायनाय जायो ओरै हाजोथिं बेरायहैनाय जायो ना ओरै दैथिं बेरायहैनाय जायो
बेरायना लानांगौलै नोंथां इदि गामि खाथि खालानि जायगाफोरखौ सिनायना लाबा मोजां
औ औ ।
माखासे जोंथिं ओरै जोंनिया इसे दै खाथि जायोना दैयावबो जोंना दुगै हैनो हायो ओरै बुर्लुंबुथुर दै खाथि इसे जेनेबा बारा गोजा जानद्राय जाया आरोना बेयावबो माने थांनो हायो जोबोद जेरै थाव समायना समायना जायगा दं माने
औ
बेरायहैनो हायो आरो बेरायोब्ला।
औ। नोंथां मोनथिं दैनिथ' जेबो खहा गैयाना?
जोंनिथिंथ' गैथ'वा नोंथां गैथ'वा।
औ।
ओमफाय नोंथाङाथ' गर'म बन्द' बाइबानो जेनेबा गर'म बन्द' बायनानै फैफिनसिगोन आरोना खामानि मावनानै।
औ नोंथां औ।
औ।
बिदिनो रांफोरा एसे मोनबोबाथाय आं गावनो खुद बेक्ति खालामना लानोसै। बयलार फारामखौ बयलार बा अमानि फालाम सै रांखौ नायग्रोनोसै नोंथां बेसेबां मोनो।
औ औ।
एसे मिलायबाथाय अमानिखोनो खालामसै आं।
औ। दे नोंथां फैबा फार्टिफोर फिसा होबानो जाबाय।
अ बेफोरलाय जागोन नोंथां जेबो सिन्था खाम नाङा।
औ। जोंहा नै बेरायनायाव जोंना थांसिगोनलाय।
ओ।
खमैबाबो जिबा रोजा जिद' रोजाया थांखासिगोन नोंथां ओरै माने बेराय बेराय बेराय न'आवनो फैनाय जानाय नङा माने।
औ। आरो लोगोफोरजों थाबाथ' बेरायनाय जायो नालाय।
औ। बेरायनायावनो सम मोननायावनो बेरायखानांगौ आरो दाथ' थामजि साननि थाखायल'सो गर'म बन्द' मोनथ'दों बे समावनो माने माखासे नायनो नो गोनां बा नुनो मोनै समायना जायगाफोरखौ नायना लाखानाय जासिगोन आरो।
औ।
बिनि उननिफ्रायथ' जोंहा दा कलेजआ खुलिफिनसिगोन नालाय।
औ औ नोंथां औ।
नोंथांनाबो नुहैगोन आरो ना खामानि मावनो थांनायाव माखासे नुयि जायगाफोरखौ नुनो हागोन।
औ। आरो गोबां खामानिफोरनि आं सोलोंनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ। उनफोराव जेबो खामानि जाथाराबा नोंथाङा बे कम्फानियावनो थांनो हाफिनगोन नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांमोनहाबो उनफोराव थांनो गोसोबा थांफानो हागोन।
औ। उनफोराव जेबो खामानि जाथाराबा थांगोन नोंथां।
औ नोंथां। खबरफोर लाबानो जाबाय नोंथाङा उनाव
औ।
थांनो गोसोबा। आंनाथ' थांनायनि दिनाबो फैसिगोन नोंथां।
औ।
सेन्ट-सेन्टारफोराव खनसे लोगो हमलनोसै नामा नोंथां?
लोगो हमजागोन नोंथां अब्लालाय दा मोना मोना फैबानो जाबाय दा नैबे जोंनि नोंसिनिबोथ' खाथि जायो एसे जोंनिबो खाथि जायो बेयावनो लोगो हमलायनोसै।
औ औ नोंथां बै गेजेरनि ला सेन्टाराव लोगो हमसै।
औ जागोन होमब्लालाय फैबानो जाबाय नोंथां ओरै दसे दा।
औ दाहाय मोजां गाज्रि खोथा सावरायफिनसै नोंथां।
औ जागोन दे।
दाथ' समाबो जाबाय।
दे नोंथां होमबालाय फैदो दसे थानानै आंबो ओंखारलांसै नै।
औ दे दे नोंथां दे।